ओ नोंथांजों आंङो मोनस खोथ ओे मोनसे फोर्बोनि बागै सावरायनो नागिरदों नोंथाङा आंनो फोरमायना होनो हागोन ना ओ मागो फोरबोखौ नोंसि नोंसिनि ओनसोलजों माबोरै फालिनाय जायो नोंथाङा बेखौ आंनो एसे फोरमायना होदो नोंथां। मागो एबा दमासि फोरबोखौ।
औ ओ जोङो दमासि फोरबोआथ' जोंना जानुवारियाव जायो आरो नों थां फुखुु दानाव गोजां बोथोर समाव औ बिनि उनाव जोंङो जानुवारिनि ओ सिगांनो जोङो जेरै ओ जोंना आबाद फोथार ओ मावनाय दैज्लां बोथ थोर ओ मोन आरो बेनि उनाव जेरै नारा थोलि जायो नारा जेरै जोंनिया आबाद ओ माइखौ हाखांनायनि उननाव जेब्ला नारा थायो बेखौ जोङो बुथुमग्रोना लानाय जायो आरो नोंथां जाहाथे बिजों जोङो भेलाग्रु बालायनो हायो आरो बिनि उनाव जोङो नारा खौ बुथुमखांनानै जोङो औवानि जेरै औवाखौ जोङो दाननानै हा ज्रायनानै जोङो बिनि सिङाव जोङो नाराखौ सोना होनाय जायो। बिनि सायाव जोङो थालिर बिलाइखौ होनाय जायो आरो नोंथां जाहाथे बेखौ जोंङो भेलाग्रु बानायनो हायो आरो बिनि उनाव जोङो ओ जेरै ओ मागोनि से खालार खालि जेरै जोङो फुंङावनो सिखारनानै जेरै दाउखा गाबियावनो जोङो फुङावनो सिख सिखारनानै दुगै लोबै भेलागुर सावनो थाखाय सिखारो आरो नोंथां मानो होनो गोदोनि सुबुंफोरा लेखा जोङो दाउखा ओ सिखारियावनो जों जोङो देनां दाावखा जागोन होननायलाय गोदोनि सुबुंफोरा बेखौ ओ मानिनानै जोङो फुंङावनो दुगै लोबै भेलागुरखौ सावनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो भेलागुरखौ ओ सावनाय जायो। बेनि उनाव भेलागुरखौ जोङो सायोब्लालायनो जोंनि देहानि बेमार आजार खारो होननायलाय गोदोनि सुबुंफोरा जों बेखौ दासिमबो फोथायनानै सायनाय जायो आरो नोंथां। बिनि उनाव जेब्ला जोङो खुगा मेथाइ दंना गोदोनि जेरै थुम बेलाग्रु मोसानि बिगुर बेखौ होननानै जोङो बे खौ होन ओ होन खननाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो ओ जेब्ला फिथा जेरै माइब्रानि फिथा माथानि फिथा। ओ सावनो थाखाय गिबियावनो जोङो जेरै देनाय जायो आरो माइरंखौ सोमग्रोनानै जेरै माइब्रा माथा बेखौ जोङो ज' ज' लोगो नांनानै दिंखियाव उलाराव जोङो देनाय जायो आरो नोंथां बिनि उनाव जोङो जेरै थाव सिथाव, फिथा हा सुं लावदुम फिथा बेखौ जोङो ओ सावनाय जायो जेरै नालेखरनि लारु जोंना आरो मोनसे नेम दंबावो नोंथां जेरै जोंनि न'आव आ जोंनि न' खराव मानसि थैयोब्ला जोङो बोसोरसे जायाब्ला बे लावदु फिथाखौ सावनो मो ना आरो नोंथां औ बिनि उनाव जोङो लावदुम फिथायाव जेरै जोङो थेख्लानि ओ थेख्लानि जोंङो ओ गिलिबजों सावनाय जायो खुरैजों सावनाय जायो जेरै जों जेराव बेयाव सिबिं मिथाइ गुरु नालेंखर बेखौ होनाय जायो आरो नोंथां औ बिनि उनाव औ बिनि उनाव जोङो ओम गोबां ओ मानसिखौनो जोङो जेरै खाना जानाय जों नुनाय जायो आरो जेरै फोथारफोराव नोंथां ओ जरै नारानि न' लुनानै आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो ओ जोंनि ओ मागो दमासि समाव जोंनि न'खराव बयनिबो न'खर न'खर फिथा सौराय बेखौ जों मोनजायो आरो बेनि न'खर बैनि न'खर जोङो ओ जालायो आरो नोंथां बिनि उनाव मागो दमासि समाव जेरै जोंनाथ' बेदरनि आलि नानि आलि बेथ' थाखायो नालाय नोंथां जेरै जौगिसि जौ गोरान बेथ' जोंनि फोरनि मोनसे लोंनाय हुदाखा नालाय नोंसां बेनि उनाव औ जोंनि न'खराव आलाथि दुमसि फैयो आरो नोंथां जोंनि न'खरावबो जेरै आ आलासि दुमसि फैनायखौ जोङो नुनो मोनो मागा दमासि समाव बिनि उनाव आरो जोंनि बर'निनो दोरोङारि ओं बेखौ जों संनाय जायो जेरै अनला सबाय साम' नारजि अमा बेखौ जोङो ओ दै मागो दमासि समाव जोङो आलासिजों ओ जयै जालायो आरो नोंथां आरो गोदोनि समाव जोङो मागो दमासि समाव औ जेरै जोङो सिखाव खावनानै जोङो ओ खाना जायोमोन आरो नोंथां जेरै ओ जायनिबा न'खराव मैगं नङाबा से्रा बेफोरखौ जों सिफायनानै जोङो खानानै खाना जाहोयोमोन आरो फोथारफोराव बेथ' जोंनाव एसे खम नुनो मोनबाय आरो नोंथां बिनि उनाव आरो जोङो जेब्ला फेलाग्रु सावो अब्लाना जोङो जेरै जिगाब खायोमोन आरो जोङो गय बिफाङाव गय बिफां नालेंखर दंफांं बेयाव फानो होनोब्ला जोंना जेरै गय बिफां नालेंखर दंफां बेयाव खायोब्लालायनो जोंना फिथाइफोरा बुरजा थायो होन नायलाय गोदोनि सुबुंफोरा औ जों बेखौ दासिमबो फोथायनानै ओ खानाय जायो आरो
ओम
नोंथाङाबो एसे फोरमना होनो हागोन नामा जोङो खेराइ फोरबोखौ माबायदि फालिनाय जायो
औव नोंथांनो हागोन आंडो
औ औ नोंथां
फोरबो होनोबा जोंहा मोनसे बियो बर'निनो फोरबो होननानै जों बुंनो हायो बियो जिखौ बाथौ सिबियारि सुबुंफोरा बेखौ बे फोरबोखौ फालिनाय जायोमोन नोंथां बिदिबा आं नोंथांनि खेराइ फोरबोखौ माबोरै फारिलिनाय जायो आं बेखौ नोंथांनो फोरमायना होनोसै खेराइ फोरबोनि थाखाय खेराइ फोरबोखौ फालिनो थाखाय जोंहा गिबियावनो ओ गोबां बिदिनो दावसा फारौ आरो मोनसे मन्दिर एबा थानसालियाव फालिनाय जायो आरो सोरनिबा
औ
न'खरावबो फालिनाय जायो सोरबा गावारि फालियो आरो सोरबा बिदिनो रायजो जों ज'फालियो जेब्ला बे खेराइ फोरबोखौ मानो फाननाय जायो होनोब्ला जोंहा ओ। जाहाथे गामियाव माखासे गाज्रि ओ सुबुंफोरा एबा गाज्रि। ओ मोदाय दावदनायफोरा हाबफैनो हायाथों बिफोरखौ। नोजोर बोनानै आरो। ओ बिदिनो गामिफोरखौ मोजां आरो गामिनि माखासे। ओ खालाय देफोरफोरा मोजां जाथों ओ बेफोरखौ साननानै। गामियाव बे फुजाखौ होनाय जायो खेराइ फोरबोखौ नोंथां खेराइ फोरबो। खेराइ फोरबो होनो थाखाय जोंहा बेयाव सासे आइजो दौदिनिनि गोनां। थि जायो ओ। आरो बेयावनो जोंहा सानै दौरि जेरै बर' दौरि आरो लिङाइ दौरि। आरो बेजों लोगोसे जोंहा जानागुरु थायो ओ।
औ।
बेयावनो जोंहा जेरै दौदिनिया जोंनि गाहाय जाबाय। खेराइ फोरबोआव मोसाग्रा आरो बै। ओ दौरिया जाबाय दौरि सानैया जाबाय लेङाइ दौरि आरो। बर' दौरिया जाबाय दौरिनिखौ हेफाजाब होग्रा आरो ओ। जाना गुरुआ जाबाय जोंनि ओ दौदिनिखौ ओ। इसोरनि माइया सोगिरि जाबाय बियो। ओ खेराइ फुजा होनोबा जोंना बेनो जाबाय। खेराइ फुजायाव बिदिनो गोबां दावसा फारौ हाथारनाय जायो आरो गय जरा। फाथै जरा बावनाय जायो बेयाव बाथौ बाथौखौ दुमनानै बर'नि बाथौ। बाथौ धोरोम जेरै सिजौ बेखौ ओ गायनानै। बाथौ दुमनानै आरो बेजों लोगोसे जोंहा। ओ बिदिनो मोनसे बेराबायदि होनानै जोंहा बेखौ फालिनाय जायो बेयाव गोबां। दाउसा फारौ हाथारनाय जायो आरो बेयावनो जोंहा माखासे बर'फोरनि दोरोङारि। दामजु जेरै ओ खाम। सिफुं आरो जथा बेफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनो आरो नोंथां। बेजोंनो लोगोसे जोंहा खेराइ फोरबोआव बिदिनो ओ ओ खेराइफोरखौ जोंहा बिदिनो गोबां रोखोमनि मोसानायफोरबो जों नुनो मोनो जेरै। बेयाव जारा फाग्ला मोसानाय नोंथां ओ गराय दाब्रायनाय। आरो बेजों लोगोसे जोंहा ओ खामाव गाखोनानै मोसानाय आरो थुंग्रि।
औ।
थुंग्रियाव गाखोनानै मोसानाय बिदिनो जों गोबां रोखोमनि बेयाव खैजिमा हनाय मोसानाय बेबायदि मोसानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां ओ जेरै खेराइ फोरबोआ मोनसे बर'निनो मोनसे दोरोङारि फोरबो हिसाबै जों मिथिनो हायो आरो नोंथां बेयो मोनसे ओ बेयो मोनसे जोबोद गिदिर बाथौ सिबियारिफोरनि फोरबो होननानै जों मोनथियो आरो नोंथां। ओ खेराइ फोरबोआव ओ जोंहा बिदिनो गोबां सुबुंफोराबो जों खेराइ फोरबोखौ नायो खेराइ फोरबोआ जाहैबाय ओ फुंबिलिनि फुंबिलि ओ मोनाबिलिनि जिनै बाजिनिफ्राय एबा जिसे बाजिनिफ्राय जागायनानै ओ बियो फुंबिलिनि ओ दाइन एबा गु बाजिसोआव जोबहैयो बियो एसे गोलावैनो जायो नोंथां। बेयाव बिदिनो गासै सुबुंफोरानो गोथार ओ नायगिरिबो थायो बाव सोरगिदिं नायगिरिफोरबो थायो आरो माखासे सुबुंफ्राबो जेरै दौ दौरिफ्राबो गोथार जानांगौ आरो ओ दौरिफ्राल' बे दौदिनिनि मोदोमाव आखाय होनो मोनो आरो गुबुन सुबुङा रावबो आखाइ होनो मोना नोंथां ओ जों बेफोरबायदिनो ओ खेराइ फोरबो होनना बुङोब्ला बेनो खेराइ फोरबोआ मोनसे जोंनिनो बर'फोरनिनो मोनसे दोरोङारि फोरबो होननानैबो जों बुंनो हायो बियो मोनसे औ बेयो मोनसे गिदिर फोरबो जेरै बाथौ धोरोमारि फोरनि थाखाय ओ बिदिनो जों नुनो मोनो आरो नोंथां बे बिखौनो जों खेराइ होननानैबो बुंनो हाबाय बेनो आरो खेराइ फुजाया फोरबोआ नोंथाङा आंनि बुंनायखौ एसेबाबो मोनथिबाय बुंनायनि गेजेरजों एसेबां मिथिबाय जानांगौना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
उम आरो जोंहा बिनि अनगायैनो गोबां फोरबो थाबावो जेरै बिदिनो बिनि सिङावनो जोंहा जेरै बे खेराइफोरखौ जोंहा सिगाङावनो उद्रायनांगौ जायो गामिनि सुबुंफोरा गासिबो गोथार जाजोबनांगौ जायो आरो बेखौ सोरबा-सोरबा
नंगौ नोंथां।
गावारिनि थाखायबो न'खरनि थाखायबो। बे फोरबोखौ होनाय जायो आरो नोंथां बे खेराइ फोरबोखौ सोरबा न' नखरनि सुख सान्ति गोजोननि थाखाय आरो न'खरखौ मोजां खालामनो थाखाय आरो बेखौबो होनाय जायो आरो नोंथां बे खेराइ फोरबो खौ ओ खेराइ फोरबोआव गिबियावनो जोंहा अनस्रांनाय जाग्रोयो बिनि उनावसो ओ आ ओ गाहाय खेराया जायो आरो नोंथां। बे समाव ओ दौरि बिथांमोनहा जोबोद खस्थ' मोनो आरो जानागुरु आरो जेरै ओ सेरजा ओ खाम सिफुं जथा दामगिरि बिथांमोनाबो खस्थ'ओ मोनो आरो बिजोनो लोगोंसे दौदिनिआबो ओ खस्थ' मोनो खालि बेयाव दौदिनि होनना बुङोब्ला जोंना दौदिनिया आइजो माहारियाल' जानो मोनो आरो नोंथां। उम बेयाव बिदिनो गासैखौबो होनानै जोंहा ओ जेरै दाउसा फारौ गय जरा फाथै जरा दै सान्थि गोथार लानानै जोंहा इसोरखौ हांख्रायनानै आरो बेयावनो जों खेराइ फुजाखौ होनो हायो आरो नोंथां।
औ-औ नंगौ-नोंथां।
बिदिनो जोंहा बर'फोरनि गेजेरावबो माखासे फोरबोफोर दंबावो जेरै गारजानो अ लोखि गारजानो आरो हामबा बै होनाय बेफोरबो आरोखि नोंथां।
औ अ नोंथां होनबा दिनैनि जोंनि ओम बर'फोरनि फालिनाय फोरबोनि सायाव रायलायनाय समा एसेनोसै नामा नोंथां जोंना समाबो जाना फैबायना औ गोजोनथों नोंथांनिसिम औ।